हेल' हेल' हेल' नोंथां नोंथांजों द से सम बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
नोंथाङा बर'फोरनि फोरबोनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
थां
औ आ फोरबो बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुं माहारिफोरा फालिबाय थानाय जायखौ बर'फोरा गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबो दों बेखौनो फोरबो बुंनाय जायो
ओ ओ
फोरबो होननानै बुङोब्ला बर' सुबुं माहारिया बर'फोरा फोरबोखौ ओ मोननै बाहागोआव रानदों
ओ
ओ जेरै बर'फोरनि बो थोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो आरो धोहोरोम ओ बिदिनो बोथोरजों सोमोन्दो गैयै फोरबो
औ औ
ओ जोंनियावहाय बर'फोरनि गेजे राव जोङो बैसागु फोरबो मागो फोरबो दमासि मागो खौनो दमासि बुङो इनिफ्राय खाति गासा आमथिसुवा नांगोल जांख्रा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेफोरो जोंनि बर' फोरनि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो
औ औ नंगौ नोंथां
बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागो फोरबोखौ ओ बोथोरजों सोमोनदो गोनां बा बो थोर सोलायनायजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुंनो हायो आरो बोथोरजों सोमोन्दो गोन नांनि सोलाय बैसागुखौ जोङो गोदान बोथोर बा गोदान बोसोरनि नामैबो फोरबो फालिनाय जायो
औ नोंगौ थां औ
बैसागुखौ जोङो ओ ओ जोङो आबाद मोजां जानायनि थाखाय बे बैसागु फोरबो खौ फालिनायखौ जोङो बर'फोरनि गेजेर राव नुनो मोननाय जायो
औ औ
दमासि मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो जाहाथे बैजों आबाद मावनाय माइ गाहायै आबाद माइनि आबाद मावो बर'फोरा बांसिन बे माइनि आबादा जाहाथे मोजां जायो ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबाद जेरै जों माइखौ जोबां गोबां खस्थ' गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गायै फुयै बे माइखौ जोंङो सानसे मोजां जाथों होननानै बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो
औ नोंथां औ नंगौ
आरो बे खाथि गासा फोरबोआ काति गासाया जोंना ओ कात बे काति गासा फोरबोखौ जों कार्तिक दानाव खुंनाय जायो बेनिखायनो बेखौ खाथि गासा फोरबो होनना बुंनाय जादों आरो
औ ओंथां औ
फोरबोवावहाय ओ
बेलासि समावहाय जोङो बे माइ माइबारियाव थांनानै
औ
बै समाव काति फोरबोआव माइया एसे एसे माने मा होनो बेखौ थरायो आरोना एसे एसे फिथाइ थायो थरायो बियो गथ'आ रायनाय होननानै बुङो बै समाव बेलासि सियावनो दुब्लि बारियाव थांनानै
औ
जेवारि बाथि बा बै थाइ थाइगिरनि खं थाइ गिर बिखंआव
औ
गुबै आरो आवा खुन दुं लानानै
अ
जेवारि बाथि बा बे थाइगिर बिखङाव जोङो गन थुनानै
औ नोंथां
जायो आरो ना
औ औ
आरो बै जि दानायाव जे बाहायो जोङो सेवारि
औ नोंथां औ
खौ जोङो बे माइ बिदाङावहाय फुस्लिनानै माने एसे ओरै फोनांनानै हुस इदिनो हुस्लिंनाय जायो जाहाथे बर'फोरा बेखौ फोथायोदि ओ बै माइ बिदाङा जाहाथे थे सेवारि बाय गोलाव मोजाङै फिथाइ थाइथों होननानै फोथायनाय नेमखान्थि बिदि दं आरो। बे बर'फोरनि फोथायनाय आरो बेयावहाय ओ माइ बारियाव ओम बे जेवारि बाथि सावनायजों लोगोसे जोङो गलियावबो मोसौ गलि बाख्रि माइ बा माइहेनदो
औ।
ओंखाम संग्रा बेफोरावबो जोङो जेवारि बाथि। खौ सावनाय जायो।
औ नोंथाङा
बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिम फालिबोदों आरो इयुनावबो फालिगोन होननानै बर'फोरनि गेजेराव बियो फोथायनाय दङ।
औ नोंथां औ।
नांगोल जांख्रा होननानै बुङोब्ला नांगोल जांख्रायाबो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बे नांगोल जांख्रायाव जोङो नांगोल जांख्राखौ जोङो माइ गायखांनानै। माइ गाय खांनानै लास जेब्ला ओ जै दिनखालि माइ गायनाया जोबगोन बै दिनखालि नांगोल जांख्रा फोरबोखौ जोङो। खुंनाय जायो बै नांगोल जां ख्रायावहाय गामिनि खाथि खाथि खालानि गामिनि न' खाथि खालानि सानैसो मानसिखौ नानै लाबोयो बेवहाय ओ खमैब्लाबो हालिनै हालिथाम मोसौ खौ लानानै हालौनाय जायो आलि खोनाय जायो आलि दानब्रब जायो
औ औ ओ ओ
आइजोफोराबो गथ' गथाय गासै सैबो दुब्लि बारियाव माइ गायो बिनि उनाव जोबनोसैयाव हाब्रु फुनलाय लायनाय जायो बिदिनो नांगोल जांख्रा खौ नांगोल जांग्रा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा बिनि बाहागै एसे बुंनो हागोन नामा?
बेनि बागै आं नोंथाङा जेरैबायदि फोरबोखौ मोननै बाहाग खौ बोखावनानै दिन्थि बुंबाय नोंगौ बर'नि बैसागो जोङो मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो जेरै मिथिंगाजोंसो एबा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मिथिंगा बर' फोरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाखायो आरो आबादानो बरफ न'खरनि थांना थानायनि गाहाय फुंखा बे हिसाबै बरफ बा मिथिंगाजो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउखौ बारहोयो बेबायदिनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै बर'फोरा आबाद मावो बोथोर लायै बोथोर आबाद मावो आरो बेबायदिनो बोथोर जों सोमोन्दो लाखिनानै बर'फोरा फोरबोफोर फालियो जेरै नोंग नाय बायदि नांगोल जांख्रा बे फोरबो गोदोनि दिनाव नांगोल जांख्रा नांगोल जांख्रा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि मा होनोमोनलाय गामि खाथि खालानि हालि ब्रै हालिबा बेबायदि मोसौदोंबो मोसौ लाबोनानै बेबायदि हाल जांख्रा खालामोमोन एबा हाब्रु फुनलाय लायोमोन बेबायदि मोनसे समायना थाय एबा मोनसे सम बे समा गोदो बोरायदोंमोन नाथ दानि जुगाव जोङो बेखौ नुनो मोनला । नंगौ ना नोंथां ओ नंगौ नंगौ मानो होनबा दानि जुगाव गासिबो ट्रेक्टर बाहायो गोदोनि बायदि हाल जमा जमा सावरि बालि जानायखौ जोङो नुनो मोन
औ औ नंगौ नंगौ
औ दायो बेयाव जोङो एसे सोलायनायखो नुनो मोनदों आरो नों थां ओ नोंगौना नोंथां ओ नोंगो बेनि उनाव बैसाग गो बे बैसागोखो गोदोनि गोदोनि समाव बर'फोरा दानफा हालागै खुङोमोन । होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो खुङोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो सब तासेयावनो जोबनाय जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ ओ बे बैसागुआव गोदोमा गोदोम मास मोनसेहा लागै खुङोमोन फा दानि जुगाव मा होनोमोनलाय? मोसौनि बैसागो मानसिनि बैसागो बेबायदि खुंनाय खो जोङो। नुनो मोनो मोसौनि बैसागो खालि मोसौनि बैसागो खालि एक्सुलि बर'फोरा मोसौखौ माइनाव होननानै फालियो आ रो मोनसे माइनाव होननानै मानियो बिनिखायनो गासैनिख्रुइबो गि बिसिन मोसौखौनो बिसोरो मोसौनि बिहु होननानै बिस रो मोसौनि मोसौ सौनि बिहु खालि सान ओंखारनायनि सिगांनो बेसेरो मोसौखौ थुखैयो आरो आरो बे मोसौखो थुखैनो लां थांनायनि सिगां बर'फोरा हांगार साराय नङा बा दोनि हांगारखौ माबानानै सै नानै बेयाव औ थाव गुबै लागायनानै इन्दि थारा खाथबनानै फथा फथा मोसौनि बिखुङाव फोननानै होनाय जायो नंगौना नों थां औ आंनि मिथिनायाव औ आरो मोसौनि आसुगुरफोरावबो थाव गुबैजों नानै होनाय जायो बेनि उनाव लाव फान्थाव फान्थाव थाराय दिग ग्लि लेवा बेफोरजों खुबै खुबै मोसौखो लाव जा फान्थाव जा बिदि मेथाइजों होनानै दै सासिम लांनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
औ दैसायाव थुखैनाय समावबो बे लाव जा, फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हान्जा बे मेथाइखौ खननानै थुखैनाय जायो। बिनि बेे मोसौ खौ थुखैखालि बर'फोरा जौसे से ओंख्रै जमा खालामनानै जायो आरो। गासै ओंख्रैखो एसे एसे खालामनानै जायो। बर'फोरा बे ओंख्रै खो जानायनिबो मोनसे फोथायनाय दोङो।
औ औ औ
ख्रिखो बेनि थाखायनो जायो जे बोसोराव गासिब बोसोरसे मानियाव जेन मानस बेमार बाजारा जे जाया बेमार आजारा जे गोज जान जायो बेखो फो थायनानै बर'फोरा बे जौसे सेथा ओंख्रि बर'फोरा गोद दो गोदायनिफ्रायनो दोरोङा रै महरै दिनैसिमबो खालामनायखो जोङो नुनो मोनो आरो नंगौना नोंथां?
नंगौ नं
औ नोंगौ बे‌ अब्ला नोंथां जों दोनै बेसेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ औ दे नोंथां दे।
औ दे
औ